हेलौ औ खोनादों ना?
औ खोनादों औ
ओ ओं बिदिब्ला जोङो दायोटपिकखौ सावरायनि। औ टपिकआ ओ ना बेदर जानाया जोंनि देहानि थाखाय माबोरै मुलाम्फा आरो माबोरैहाय ओ जेंना सोमजिहोयो बेफोरनि सायाव सावरायनि
औ जागोन दे बेनि सायाव सावरायजागोन जों औ उम ओ नोंथांना नोंथाङा ना बेदरखौ बेसेबांखिनि जायो एसे फोरमायनो हागोन ना?
बेदरखौथ' जानायाथ' बिदिनो साननै सानथामजोंनो बिदि जाबाय थानाय जायो। आरो बांसिन इदिनो जोंनियाथ' बर' हिसाबै माने अमा बेदर आरो ओ ना ब्रयलारफोरखौबो आथि गोलाव जानाय जायो आरो
ओं
ओ ना बि-बिदिनो ना बेदरफोरखौ जायोना
औ जानायाथ' जायो। थाब थाब जाबाय थानाय जायो बेदरखौ एसे बाराय खिन्थु बांद्राय जाबाय थाइयोबाबो देहानि थाखाय एसे खैफोद गोनां होननानै सानना लानाय जायो। माब्लाबा माब्लाबा बिदिनो एसे एसे खमायनो सानो आरो थेवब्लाबो खमायनो हाबांनो नागिरा
औ ओ ओ नोंथांनि बायदिब्ला नोंथाङा जेनेबा? बेदर जानाया माबायदि नि थाखाय मुलाम्फा गोनां बिदि होननानै सानो?
ओ मुलाम्फा होनोब्लाथ' जाय बिथांमोना बा जाय मानसिफोरा एसे देहायारि एसे लोरबां बैसोर बिथांमोना ना बेदरफोरखौ जा मा मोजां जायो आरो देहानि थाखाय इनारजि मोनो । बांसिन अमा बेदर बोरमा बेदर बेफोरखौ जायोबा बांसिन थाग्रथसिन जायो आरो ओमफ्राय ओमफ्राय बेफोर मोदोमफोरखौ फुंहोनायावबो एसे बारायो माबा खालामो मेजेमफोरखौ बोरमा आरो अमाफोरा ओम फ्राय बे ब्रयलार आरो नाफ्रा बांद्राय इसिबां माबा खालामा आरो । ओम । फ्राय बेनिफ्रायथ' माखासे जायफोर माने मोदोमफोरा एसे गिदिरखा एसे ओ बेफोरबायदिया एसे बांद्राय अमा बेदर बोरमा बेदर बिसोरखौ जाबाय थायोब्ला एसे देहानि थाखाय खैफोद गोनां जायो आरो । बेबायदि ओम नोंथांनि बायदिब्लालाय?
ओ आंनि बायदिब्लाबो बिदिनो । जाय ओ खायसे सुबुं फ्रा माने देहायारि लोरबां थायो नालाय । ओ जाय सुबुंफोर फ्रा माने ओ जाय सुबुंफोरनो माने केलसियामफोरनिबो गोनांथि जायो बै सुबुंफोरा माने बा बोरमा बेदरफोर खौ जायोब्ला मोजां जायो होन नानै आं सानो आरो ओ जेनेबा बोरमानि आथिंफोरखौ ओ बिदै फुदुंनानै लोङोब्ला बा जायोब्ला माने देहानि थाखाय मोजां जायो । आरो बांद्राय जायो ब्लाबो देहानि खहा खालामो । ओ बिनिखायनो ओ जखानि जायोब्ला मोजां आरो । आरो बेजों लोगोसे दाना जेरै जोंहा खुसिया मागुर ना बेफोर बेफोरबो नायावनो गोग्लैयो नालाय खुसियाफोराबो । ओ बेफोरखौ जायोब्लाबो माने ओ देहायाव ओ थै गैयै सुबुं फोरा माने थै जाहोयो ओ खुसियाफोरखौ जायोब्ला माग गुर नाफोरखौ बिदिखौ जायोब्ला माने थैजाहोयो होननानै बुङो नालाय माने बेफोरखौ जायोब्ला मोजां आरो देहानि देहायारि लोरबां सुबुं
औ आरो बै मोनसे फोथायनाय दंना साम'फोरखौ साम'फोरखौ जायोबा मे गननि थाखाय गाहाम जायो बेफोरबायदि होननाय मोनसे फोथानाय दङ। बर'फोरनियावबो दङ आ रो हजों चाइनिस चाइनिसफ्राबो बेबायदिनो फोथायनाय जायो आरो। मेगननि थाखाय गाहाम होननानै साम' जानायखौ
औ।
उम।
बिदिनो औ।
ओम मा मा? ओ ना बेदरफोरनि गेजेराव नों मा बेदरखौ बा नाखौ साबसिन मोजां मोनो नोंथाङा?
ओ आङोथ' अमा बेदरखौनो साबसिन मोनो।
औ।
ओरैनो औ ओ देहानि थाखाय अमा बेदर खौथ' आङो एसेबां मोजां नङा बायदि मोनो। थेवब्लाबो माने ओ जानानै मोजां मोनो आरो।
जानानै मोजां मोनो ओं उम। ओ आंना गासिबो समानफ्राम होनना बुंनायसो जागोन माने अबेखौबा मोनसेखौ बांसिन मोजां मोनो बिदि गैया खिन्थु गेजेर गेजेर जानो लुुबैबा जायो आरो ओमफ्राय आं देहानि थाखायबा माने एसे गिनाय मोनो आरो अमा खौ जाबाय थानो। आंना मोदोमाबो इसे गिदिर नालाय। बेखायनो अमा जाबाय थायोब्लाबो देहानि थाखाय माने बांसिन फुंगोन बेफोरबायदि साननाय जायो आरो। दा बेखायनो बाराबो जाबांनाय जाया। ओरैनो दाउफोरबो जायो नाफोरबो जायो। समानै जायो आरो।
औ ओरैनोथ' जों औ जोंनिया लकेल दाउफोरखौथ' ओरैनो ओ देहानि थाखाय मोजांखौनो होननानै बुंनाय जायो। दुरबल सुबुंफोरनो संनानै जाहोनाय जायोना बेफोरखौ।
उम।
आजिखालि उम बे लकेल दाउफोरखौ हायोबा जानांगौ बांद्राय एसेबां माबा नङाना। ओ खिन्थु बे फाराम खालामनाय फोरनि लकेल दाउबालाय एसे गिनांगौ जायो बेहाय माने मुलिफोर होनाय जायो।ओमफ्राय ओरैनोथ' न'आव फिनायफ्रा बांद्राय मुलि होनाय जाखाया। न'नि थाखायल' नों जेबो मुलि होनाय जाया आरो। आजिखालि अमाफोरावबोथ' जायफोर थाब थाब देरनायनिफ्रायनो लानानै माने दाना होयो ओमफ्राय बेबायदिनो मुलिफोरबो होफैयो। बेफोराव अमाफ्रा एसे थावयि बेफोरबायदिया जायो आरो‌। ओमफ्राय बेफोरदि बेखौ जायोबा एसे खैफोद गोनांबो जागोन नामा बेफोरबायदिबो सानना हाथावथाव फैयो आरो। जेरै बयलारफोरखौबो मुलिजोंसो फेदेरनाय जायोना। बेजों बेखायनो
माने मुलिजों ओ फिसिनाय बा बे आथिखालनि हाथाय बाजाराव मोननाय ओ दानाफोरजों फिसिनाय दाउ अमाफोरखौ जायोब्ला देहानि थाखाय माने खहा गोनां जागोन बायदि
मोनो आरो अ। बेखौ साइन्टिफिकलि बानाय इसिबां माबायाखै खिन्थु माबा साननाय फैयो आरो गोसोआवहाय।
औ
जागोन नामा बेफोरबायदि सानो आरो।
औ
जानोबो हागौ बोरैबाबा नों मुलिजों बयलारफोरा बांसिन मुलिजोंनो फेदेरनाय जायोना।
औ
ओम अमाफ्राबो थावखाया जायफोर बांद्राय मुलि होनानै दाना होनानै फेदेरो बैफोर अमाफोरा थावखाया।ओमफ्राय जायफोर लकेल अमा जेबो मुलि होआलासिनो देरनाय ओ बे लकेल अमाफोरा बांसिन गोथावसिन जायो आरो बैसोर सालाननि अमाफोरनिफ्राय बेयावनो एसेदि फारेन्सखौ नोङो फारागथिखौ हमदांनो हायो आरो जोङो। उम
आरो बिदिनो ओ हमनानै ला देहायारि लोरबांसिन सुबुंफोरनो बे ओ बोरमा बेदरफोरखौ जाहोयो मायो ओ बिदि बुङोना बेफोर नि अनगायैबो माने ओ सोरबा प्रेसार गोनां सुबुंफोरा माने बैदि बांद्राय बोरमा बेदर बा बायदिसिना बोरमा बेदरफोरखौ जाबाय थायोब्ला माने बांसिन जायो होननाय आङो मिथियो आरो। ओ बिनिखायनो माने बिदि सुबुंफोरा माने जायोब्लाबो एसे खमनि जानांगौ ओ देहाखौ नायनानै माने। गावनि गाव माबायदि मोनदों जानानैथ' मिथिखायो नालाय मानसिया। गावनि देहाखौ बिनिखायनो माने बिसोरबायदि सुबुं फोर माने खम बाहाय जायोब्ला मोजां बायदि आं मोनो आरो नोंथांनि बायदिब्ला नोंथाङा मा सानो बेखौ।
औ नोंथांनि होननायाथ' थो थिग खोथायानो। आंबो बेबायदिनो सानो। बेबायदिनो गोबां खोननांबाय जायफोर प्रेसार स्ट्रक जानानै थैदों। बैसोर बिथांमोन थैनायनि सिगां बिसोरो माबा मोनसे बेदर जादों माबा मोनसे जादों बेफोरबायदि खोथाखौ खोनायो आरो। अब्ला बुजिना लादो नोङो बेफोरबायदि ओरैबाथ' नोंना एनारजिया एसेबाबो नोंना हाइ जागोन ना। ओ ब्लाद प्रेसारफ्रा नोंना एस हाइ जायोब्लाथाय नोङो बेफोरजों थैनो गोनां जानांगौ जायो आरो। दा ओरैनो थ' बे माबाफोरजों बांद्राय बेदरफोर जायोब्ला फेसारा जायो। होनना बुङो माने बै मानसिनाव दालाय थै थायोना थै रोदा बै थैया बै थै रोदानि गेजेरजों बोहैयोना। बै थै रोदानि सिङाव दालाय गुदुं थाया होमबा। बे गुदुुंङा माने बांद्राय बे दर जायोबा फिसा जायो जाहैदों आरो। बे फिसा जायोब्लानो बे थैनि नारथाया माबा जासिगोन आरो माने प्रब्लेम जासिगोन एसे। दा बे बेफोरावनो माने हाइ प्रेसार स्ट्रक जानाय जाहोना बेफोरबायदियाव जायो आरो प्रेसार जानायनि जाहोना दा बेनिखायनो जोङो जायफोरना प्रेसार दं बिसोर बिथांमोना गावनि जानायफोरखौ एसे थाल लानांगोन आरो एबा नोजोर होनांगोन। बे जाहाथे बांद्राय जाफ्लांनानै बेफोरबायदि जानांगौ गोनां जाया। बेफोरबायदि
उम आथिखालावथ' बिदिनो ना बेदर जानानैबो गोबां ओ सुबुंफोरखौ ख'हा जानाय बायदिबो खोनायो आरो खायसेखौ माने देहानि थाखाय माने मोजां जानायखौबो खोनायो आरो ओ बेबायदिनो जेरै हांसो बेदरफोरखौ जायो ओ जेब्ला बै साख्रुबसिग्रुप गोनां सुबुंफोरना माने जायना आथिं सानायबा सिंसानाय दङ बिथांमोनिखौ माने बांसिन जादों बांसिन जादों बा जायो होननाय फोरफोरखौ जोङो खोनानो मोनो आरो ।
औ बेदर जाबा होखांदों होननाय बेफोरबायदि खोथाफोर बुङो ना । औ। बेफोरबायदिखौ खोनायो आरो । साननो लुगैयो बेफोर खोथायाफ्रा । एसे नोजोर होना ला जानांसिगोन आरो जानायफोरखौ ।
औ ओ बेबायदिनो । ओ हांसो बेदरफोरनि अनगायैबो माने बैबे मोन बाजारफ्राव फाननाय नाफोर जेरै ना कच, सान्दा बेफोरखौ जायोब्लाबो माने बै बे सा आथिं सानाय मोदोम सानायफोरा माने सा खाङो आरो बांसिन बिदिनो जायो बिदि होननायफोरखौ खोनायो आरो । ओ नोंथाङा मा सानो बेनि सोमोनदै
औ आंबो प्रेक्टिकेलि बुंनांगोन बेखौ माने नंमारगौ होननानै बुंनांगोन नों बुंनाय बाथ्रा खौ मानो होनना बुब्ला जोंनिया जोंनि न'खरावबो बिबै बिबौ दंमोन बिसोरबो गेजेर गेजेर बेफोरबायदि ना बेफोरफोरखौ जायोब्ला बेफोरबायदि सानाय सिखाङो । मानाय सिखाङो होननानै बुंनाय जायोमोन आरो । दा बिदिखौ नायोब्ला थ' थारैनो बाथ्राया नंगौ। माने बेफोर मोनसे बुस्थुआ सानाय सुनायफोरखौ होखाङो होननायखौ बुंनांगोन आरो दा जायफोर एसे सानाय सुनाय दं। बिसोर बैसो जाबाय बिसोर बिथांमोनहा माने जाहाथे सानाया दाजाखांथों बेफोरखौ नोजोर होनानै बांद्राय जाबाय थाया आरो मानो होनना बुङोब्ला बे खैफोद गोनांना। बेयो। नोङो नोङो लोमजानाय। साजानाय साग्रुब सुख्रुबनाया जाफिनबथाय नोङो आरो। डाक्टरनाव मुलि जानांगौ जानाय। बेफोरबायदि मोनसे समयसा जागोननाा बेखायनो बेफोरखौहाय। जोङो माबा खालामनांगोन आरो गारनांगोन आरो। बेबायायदिनो। गारनानै आरो मोजां गावनि देहाखौ जोथोन लाखिनो माबानायावाय। नोज होनांगोन आरो जों। दा बेबायदि।
औ आंनि बायदिब्ला। बिदिनो जेनेबा जों सुबुंफोरा। ओ जेखौ देहानि थाखाय मोजां आरो माया देहानि। थाखाय गाज्रि बेखौ नोजोर होनानै। आ जायो। ब्ला मोजां आरो। जेनेबा सामफ्रामबो मोन। दों होननानै बांद्राय। जायोब्लाथ' देहानि थाखाय मोजां नङा नालाय बिनि थाखायनो।
औ जों जानाय लोंनायनि सायाव सांग्रांथि लाखिनांगोन। माने मा आनजाद लाखिनो। खिनांगोन आरो बबे बायदिखौ जायोब्ला मा जानो हागौ। बबे बायदिखौ जायाब्ला। माने जा अबेबा अबेबा माने जायफोर लोरबां सुबुं बैफोरनि थाखायथ' मोजां। जायफोर। बेमारि बैसोर बिथांमोननि थाखायल' बेफोर सक्ति गोनां ओ बेदरफोरखौ जानांगोन आरो बिसोरो। ओमफ्राय। जायया माने जायोब्ला खैफोद गोनां बेफोरबायदिया गोबाव जों जानाया मोजां आरो। बेखिनिखौ आं सानो।
बिदिब्ला जोंना समाबो जासि गोन ओ दोनथ'नोसै नामा बिदिब्ला बे टपिकखौ।
औ